औ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
नोंथां दङ दे
औ ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथां खौ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे नोंथांजों आं दिनै फंनैसो आयदानि सायाव साव माने सावरायनो नासाव हरनाय जादोंमोन। सावरायजागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावराय जागोन दे।
औ ओ आयदायानो जाहैबाय जोंना जे आथिखालाव माने गासै बांसिन बांसिन खामानिखौनो जोङो बिगियाननि आदब खायदाजों मावनायखौ नुनो मोनो एबा ओ खामा निफोरखौ बिगियाननि आदब खायदाजोंनो जानाय नुयो नङा होमबा नोंथां। दा गोदोनि सम खौ लानानै एबा बिगियान आयदाब आयदानिफ्राय माने बिगियाननि आदब खायदानिफ्राय जोङो मा मा मोजां राहा मोननो हादों आरो बिनिफ्राय मा गाज्रि जादों बिनि फारसे नों थाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन दे। ओ जोङो बि गियान बुङोब्लाथ' जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो ओ जोंनि थाखाय जोबोर गोनां थार होननानै जोङो साननो हायो आरो। ओ जोङो बिगियाननिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फा बो मोननो हायो आरो जोङो ओ फारसेथिं साननो थाङोब्ला जोङो खायसेथिं ओ खहाबो जानायखौ नुदों आरो नोंथां। ओ ओं मुलाम्फा खौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरैबायदि जोङो गोदो जेरैबायदि ओ जोङो गोजान लामाफोराव थांनो थाखायबो जोंहा एसे उसुबिदा जायोमोन। ओ जोङो आथिंजोंनो थाबायनानै बा हान्थिनानै थांनांगौबो जायोमोन। ओ बेनि थाखाय जोंहा समाबो गोबां खहा जायोमोन। नंगौ होनलाय नोंथां? ओ आरो बेनि उनाव जोङो हान्था मेलाया गाज्रिनि थाखायबो जोङो बायदि जाब्रथ थाय जानायखौबो जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो। ओ बेनि उनाव ओ जोङो दानि गोदान मुगायाव जा बिगियाननि अनसायनायजों जोङो हान न्था मेलाखौ मोजां बानायनाय बा ओ जोंनि नोगोर ओनसोलफोरावबो जोङो लामाफोरखौ मोजां बानायनायखौ नुदों आरो जायनि थाखाय जोङो जाब्रथाइफोरखौ गोदो जेरै जायोमोन बिदिखौ जोंङो खम नुनो थांदों आरो बेनि ओ अनगायैबो जोंङो जेला गोजान जायगाफोराव थांनांगौ जायो अब्ला जोंङो गोदो जेरै आथिंजोंनो हान्थियोमोन बा जोंङो साइ साइकेल बादिजों थांङोमोन अब्ला समनि गोबां आंखाल जायोमोन आरो देहाया बो एसे खस्थ' मोनोमोन आरो नाथाय दानि समाव जोंङो बिगियाननि हेफाजाब खायसे गारिफोर दिहुननानै जोंङो बे राहाखौ ओ बा खम समावनो मोनसे जायगायाव सहैनायखौ जोंङो सुबिदा मोननो थांङो। आरो बेनि अनगायैबो जोंङो फरायसालि बा देहा फाहामसालिफोराव जोंङो हरखाबै थांनो गोनां जायो हान्था मेला मोजां नंङाब्ला जोंङो थांनायाव एसे उसुबि उसुबिदा जायो जायनि जाहोनाव जोंहा गोबां देहानि बा सोलोंथाइ लानायावबो जोंङो खहा मोनो आरो नाथाय जोंङो जेला बि गियाना जौगादों बै समनिफ्राय जोंङो औ बेफोर सुबिदाखौ जोंङो मोनदों आरो जेरैबायदि लामाफोरा मोजां जायोब्लासो जोंङो देहा फाहामसालिफोराव थांनायावबो थाबैनो मोनहैयो आरो फरायसालिफोराव थांनायावबो जोंङो जेबो उसुबिदा जाया आरो बेनि अनगायैबो ओ जोंङो आथिखालनि समाव बेफोरनि अनगायैबो गोबां जौगानायखौ नुबोदों आरो फारसेथिं बुंनो थांङोब्ला जोंङो मबाइल फनखौबो बुंनो हागोन। ओ गोदो जोंङो गोजानाव थाहैनाय सुबुंफोरखौ खामानि मावनो थाहैनायफोरखौ जोंङो ओ आब बोरै दंङो खबर लानो थाखाय जोंङो लाइजामफोर सोलिरनांगौ जायोमोन नाथाय जोंङो बिगियाननि हे हेफाजाबजों दा मबाइलफोर ओंखारनायनि थाखाय जोंङो बे सुबिदाखौ मोनदों आरो जेरै जोंङो ओ मोनसे गोजान जायगायाव थानानैनो गुबुन जायगायाव गोजानाव थानाय सुबुंखौ जोंङो खबर लानो हायो बा मोजांङै दंना गैया बेफोरखौ जोंङो सोंलायनो हायो आरो जोंङो बेनि अन अनगायैबो जोझङो मबाइल फननिफ्राय गोबां जोंङो सोलोंथाइ लानायावबो हेफाजाब मोनो। आरो जोंङो मिथियै बाथ बाथ्राफोरखौबो जोंङो मिथिनो हायो आरो जेला ओ गुबुन जायगाफोराव माबाफोर दैबाना बा जाब्रथाय जादों नामा बेफोरखौबो जोंङो ओ खौरां बिलाइनि गेजेरजोंबो जोंङो मिथिनो हायो आरो बेनि अनगायैबो बेबो जोंङो खायसे फरायसाफोरखौबो जोंङो मबाइल फननि गेजेरजोंनो सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब मोननायखौबो नुदों आरो
बेनि अनगायैबो जोंङो बिगियाननि जौगानाय बुंङोब्ला आरोबाव जोंङो जा ओ नोगोर सोहोरफोराव थानाय जोंङो दारिमिन बेफोरावबो जोंङो खामानि मावनानै जोंङो न'खरफोरखौ सुंथानायखौ खायसेखौ नुदों। आरो न'खरनि जेंनाफोरखौबो सुस्रानायखौ नुदों आरो लोगोसे न नांगौ जिरादफोर जायोब्ला बेफोरनि गेजेरजोंनो सुफुंनायखौबो नुदों आरो ओ बेनि अनगायैबो जोंङो बिगियाननि जौगानायखौ जोङो जेरैबायदि उखुमब्रियाव बा अखाफोराव जोंङो थांनाय बेफोरखौबो जोंङो बिगियाननि गेजेरजोंनो नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जोंङो जा जेरै अख्रां दावबायनाय गोदोथ' गै बेफोर गैयामोन दानि समाव जोंङो बिगियाननि जौगानायनि थाखायसो बेफोरखौ नुनो थां आरो बेनि अनगायैबो जोङो बिगियाननि गेजेरजों जेरैबायदि ट्रेन बेफोरखौबो नुदों। आरो जोङो बिगियाननि सुबिदानि अनगायैबो जोङो फारसेथिं नायोब्ला खहाखौबो नुदों जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला दारिमिनफोरनिफ्राय जोङो ओंखारनाय थुङाफोरा जोंनि देहाफोराव गोबां खहा हो होयो आरो बेनिफ्राय जोङो गोबां सुबुंफोरखौनो खायसेखौ बेरामफोरबो जानायखौ नुदों आरो नोंथां
औ औ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे
औ जोङो बेनि अनगायैबो जोङो खायसेफोरखौ नोगोर जोंनि गामि ओनसोलफोराव आरो जोङो
लामा खायसेखौ लामाफोरखौबो जोङो हान्थिनाय लामाखौ जोङो फिसा बानायना होनायनि थाखायबो बा दलंफोरखौ अबेबा जायगाफोराव जोङो मोजाङै बानायना होयैनि थाखायबो जोङो खायसेखौ जाब्रथाय जान नायखौबो नुदों आरो बेबायदिनो जोङो बिगियाननि फारसे जोङो मोजांबो सुबिदा दङ आरो गाज्रिबो सुबिदा थानायखौ जोङो नुदों आरो नोंथां
औ
नोंथाङाबो एसे बिगियाननि बागै बा जा जोङो सुबिदा मोनदों। बा खहा मोनदों बेनि बागै नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां जोङो बिगियाननि आदब खायदाजों नोंथाङा गासिबो फोरमायनाय बायदियानो जों जोबां माने गोबांखौनो मुलाम्फा मोनदों आरो गोबां खहाबो खालामनो माने खहाबो जादों आरो दा मुलाम्फानि फारसे बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा जोबोद मोजां। बेखेवनानै होबाय दा जामबुंनि फारसेनो बुंनो थाङोब्ला जोंना जामबुंखौ जोङो माने जामबुंजोंनो जोङो जोंनि बुहुमखौ मोनसे पकेटाव सोनानै लानानै गिदिंथिङो नङा होमबा? बेनिफ्रायनो जोङो नांगौ थि दानि समाव बिगियाननि आदब खायदाजों जोङो जानाय मुवानिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै बायदिसिना माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानि मानसिजों सावरायनो गोनांबाबो सोलोंथाइ लानो लागाबाबो माबेबा मोनसे मिथिनो लागाब्लाबो जोङो बे जानबुंनिफ्रायनो गासैखौबो मिथियो मोनो बिदिनो माने बिगियाननि आदब खायदाजों बे जोबोर खम समनि गेजेरावनो मोनसे जानाय हुदा एबा जानाय खा खामानि आरो बेफोरजों जोङो लोब्बा लाखिनानै दानि समाव आथिखालाव बांसिन बाहायनायखौ एबा बिगियाननि आदब खायदाजोंनो मावनायखौ एबा जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दा जौगानायजों लोगोसे आरो खहानि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला जेरै दा थांलाय फैनायनि बाथ्रायावनो जेनेबा थांनाय फैनायनि बेलायावनो बिगियाननि आदब खायदाजों जेरैबायदिहाय गारि मथर लामाजों थांनाय अख्रांजों थांनाय दैजों थांनाय बायदि बायदिसिना माने खम समनि गेजेरावनो माने थांलाय फैलायनि लोगोसे जेनेबा बे गंसे जायगानिफ्राय बै गंसे जायगायावबो माने मुवा बेसाद दैथायहर हरनाय एबा लाबोनाय बेफोरबायदि खामानिया माने सानसेनि गेजेरावनो एबा हरसेनि गेजेराव गेजेरावनो बेफोरबायदिनो मावनो हाबाय आरो नाथाय गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि नङामोन नङा होमबा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों थाबायना फैनायजों लोगोसे बेनि अनगायैबो मावनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जियानो जाया मानो बेफोरबायदि आयदा माने सुबिदा गैयामोन आरो दा लोगोसेनो बिनि खहाखौ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंना दा गारि मतरनिफ्रायनो ओंखारनाय धोङा बायदिसिनानिफ्रायनो जोंना दा बुहुमाव गासिबो गाग्लोबजोबबाय जेरैबादिबा जोंनि आबहावाया आबहावाया लासै लासै नोगोरारि ओनसोलफोराव ओ साग्लोबनो हमदों एबा आबहावाखो जों हामा जानायखो एबा गाज्रि जानायख नु जायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन माने बेराम आजार जानायखौबो नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो लोगोसेनो आरो नै दा दाबसे जायगानिफ्राय माने गामि ओनसोलनिफाय थांनाय सुबुंफोराबो बिगियानारिनि खान्थिनि बायदियै खामानि मावनो एबा कम्पानि बायदिसिनायाव ओ रांखान्थिनि थाखाय थाखाय रांनि माने राङारि आंखालनि थाखाय बेफोरबायदि मावनो थांनानै नायखौबो नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव खायफा ओ जोबोद माने खहा जादों आरो लोगोसे माने जोबोद माने खामानिया गोरा गोरा बिदि बायदिसिना सिना बिगियाननि आदब खायदा जों गोराबो थायो खायफाया आरो गुरैबो थायो नङा होमबा बिनि थाखायनो बेरा म आजार जानायखौबो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो धङा बायदिसिना ओंखारनायनिफ्राय ओ लोगोसेनो आरो बिनि लोगोसेनो जेरै आबहावानि बाथे बाथ्रा बुं थाङोब्ला आबहावा गाज्रि जानायजों लोगोसे मानसिफोरनि देहायाबो मोजां जानो माने हामा जालांनो हमबाय जेरै दा आबाद बुंनायनि लोगोसे बिगियाननि आदब खायदाजोंबो आबादखौ मावनाय जायो नोंगौ जोबोद सुबिदा जादों नाथाय जानाय लोंनायनि बेलायाव जोङो जोबोद उसुबिदा मोनो नाथाय मैगं थाइगं आरि बायदिसिनायाव जोङो मुलि बायदिसिना बाहायनायनि थाखाय थाखाय जोंनि देहाया बेराम जानाय एबा गुबुन गुबुन गोदान गोदान बेराम आजार जानायखौबो जों नुनो मोन बेजों लोगोसेनो आरो बिगियाननि आदब खायदाजोंनो जोंना फाहामसालि बायदिसिना दिनो गुबुन गुबुन एबा गोदान गोदान बेमार ओंखारनायफोरखौ फाहामनायखौबो जों नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जोंनि जिउ एबा आयुआ लावलाङो जायनि जाहोनाव बेमारफोरखौ फाहामनो हायो दों नङा होमबा बिदिनो बिगियाननि आदब खायदाया मोजांबो खामानि मावदों गाज्रिबो खामानि मावदों दा मोजांबो जादों जोबोद आरो बिनि गेजेरजों खहाबो जादों नाथाय जोङो ओ बिनिफ्राय मालाबा मोजांबो मोनो हामाबो मोनखागोन नङा होमबा गासैयावबो मोजां हुदाखौ एबा मोजांखौ गासै जिनिसाबो मोनखागोन दा मबाइलनि हुदायावनो बुंनो थाङोब्ला जों बेनिफ्रायबो मोजांखौबो मोनो गाज्रिखौबो मोनो नङा होमबा नाथाय जोङो मोजांखौ बजबनो रोंनांगोन गाज्रिखौ गारनो रोंनांगोन अब्लासो जोङो बेखौ मोजां माने मोजाङै जौगा लांनो हागोन दावगालांनो हागोन गोन लोगोसे जोङो मोजाङै गोरोबनानै हमथालांनो हागोन आरो नोंथां बिदिनो बिगियाननि आदब खायदाजों बुंनो थाङोब्ला जोबनो गैयै जोबोद गुबुन गुबुन दोङो आबाद बुंनो‌ थाङोब्ला गुबुन गुबुन दानि समाव मिसिनारि बायदिसिना जों माय‌ गायनाय नायनिफ्राय लानानै हानायनि सिम एबा सौनायनिसिम माने बांसिनानो मेसिनारि बायदिसिना बिगियाननि आदब खायदाजों दहननायजोंनो बेफोरखौ मावनाय जायो जादों आरो आरो गोदोनि समावथ बेफोरबायदि नङामोन माइ आख ओंखाम बोथिसे जानो थाखायब्लाबो फुङावनो माने ओ माने सिखारनानै माने बेफोरबायदिनो दिंखि खि बायदिसिनायावसो देनो गोनां जादोंमोन नङा होमबा नाथाय दानि समाव बेफोरबायाददि नङा माइ गायनायनिफ्राय लानानै ओ माने माइरं ओंखारनायसिम लानानै माने गासै खामानिखौनो बिगियाननि आदब खायदा जों मेसिनारि बायदिसिनाजों मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो बिगियाननि जौगानायखौ बुंनो थाङोब्ला एबा खहा जानायखौ बुंनो थाङोब्ला जोबोद नो गैया ओ जोबोद मोजां मोनबाय नोंथाङजों सावरायनानै दिनैनि आयदाखौ जोङो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोन्थों